हेलौ औ खोनादों नोंथां।
दे बिदिब्ला बेबाराव मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथां?
ओ जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो हायो, जेराव बर'फोरनिनो माखासे ओ जामुं बेखौ जों माबोरै जाग्राफोर बेखौ जों माब्रै गोजौ लेभेलाव लांनानै जों गुबुनफोरनो जाहोनो हायो बेनि बागै, जेरै इगजाम्पोल हिसाबै आं नोंथांनो एसे फोर मोजाङै सावरायनो हायो, जेरै
औ नोंथां।
सिंग्राफोर नङा होमबा? दा सिंग्राफोराथ' जोंनि ओनसोलाव जेरावबो जायगा लाजोबबाय खना खनला। जिखुनु जायगायावनो नाथाय बे गाहायै जों नायनो थाङोब्ला ओ जोंनि सा भारताव थानाय जायगाफोरावसो गाहायै बानायनाय जायोमोन दा बेबायदिनो हमनानै लाजोबावो बेंगलिफोरनि रसगुल्ला दा बेफोरबो
औ।
ओ मोनफ्रोमबो जायगायावनो जायगा लानानै दं। बा जोंनि ओनसोलावबो बेखौ जायो आरो बानायनानै फानो।
दा जोंनि जोंनियावबो माखासे बर'फोरनि गेजेराव दोरोङारि मोजां जाग्राफोर दं। दा बे जाग्राफोरखौ जोङो बेफोरबायदि गुबुन हारिनो बा गुबुन जायगायावबो जों
ओ बानायनानै बा जाहोनोब्ला जों मा राहा लानांगोन नोंथाङा बेनि बागै फोरमाय फोरमायनो हागोन दा? जों माबायदि इनिसियेटिभ लानांगोन आरो
गिबियावनो नोंथां एसे फोरमायगोलाय नोंथां। नोंथांनि बुंनाय उनाव मदद होलांसै।
माने जोंहा जेरै जाग्राफोर दं जे फिथा लावदुम। एन्थाब बिदिनो जों नालेंखलनि लारु सिबिंनि सिबिंनि बै ओ सिथुमनाय नङा होमबा सिबिंखौ एवनानै जे गुरजों सिथुमो दा बेफोरबायदिनो जोंहा मोजां जाग्रा आरोना बेफोरो जोंनि देहानि जेबो ओ हा हानिकाराग नङा बा खहा खालामा। दा बेफोरबायदि जोंनि जाग्राखौ जोङो गोजौ लेभेलाव गोजौ लेभेलजों लोगोसे माने गुबुन हारिफोरनोबो जुदि जों जाहोनोब्ला ओ गुबुन जायगायाव जुदि फाननांगौब्ला माबायदि ओ खालामनानै फानोबा जों जोंनि जाग्राफोरखौ गुबुन हारिफोरनो जाहोनो हागोन आं बेखौनो बुं गोन सावरायनो होननानै नोंथांनिफ्राय एसे अपिनियन बिदोंमोन आरो नोंथां
दा आंनि बायदिब्ला नोंथां आंनि मोन्दांथियाव दानि समावथ' नोंथाङा मिथिगौ जे ससियेल मिडियानि जुग जेराव मोनफ्रोमबो फिसा-फिसा खामानियानो जा जिखिनियानो जा दसेनो भाइरेल जायो। एबा दान्दिसे समनि गेजेरावनो बिनिफ्राय बैसिम बैसिम सहैनो हायो दा आं गिबियावनो सानो जों दा दिनै नोंथा बुंबाय बिथा फिथा लावदुम फिथा एन्थाब बेफोरो थारैनो देहानि थाखाय मोजां बाथ्रा जेरावहाय जोङो कार्ब'हाइद्रेटबो मोननो हायो आरो जायखौ जों खुनु रोखोमनि केमिकेलबो मिक्स खालामा। खिन्थु गुबुनफोर दा नोंथाङा दानि बुंदोंमोन सिंग्रानि बाथ्रा रसगुल्लानि बाथ्रा
नोंगौ
एफोरसो देहाखौ खहा खालामबावो दा जोङो जोंनि नैबे आदारखौ अल इण्डियायावनो ओ सिनायथि होनोबा एबा वर्ल्डआवनो सिनायथि होनोब्ला गिबियावनो जों बेखौ मार्केटिं खालामग्रोनांगोन होनना आं सानो दि गुबुननो बिनि सोमोन्दै फोरमायनो दा नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनाय नोंथां आरो माबायदि जों साबसिन खालामबावनो हागोन
औ ओहम नंगौ दा नोंथाङा बुंदों मार्केटिंनि खोथा बेथ' नांखागोन मानो होनबा जोंनो ओ मार्केटिं खालामाब्ला बा ओ एडभार्टाइस खालामाबा जोङो गुबुननो माबोरै एक्सप्रेस खालामनो नङा होमबा दा गाहायै जोङो आं सानो बे जुदि बेनि बेलायाव
गोजौ लेभेलाव जुदि लांनोब्ला बा गोजौ लेभेलथ' नङा जेनेबा गुबुन हारिफोरनोबो जोङो बे खौ जाहोनानै बेनिफ्राय जों फालांगियारि मुलाम्फा लानोब्ला नङा होमबा बा मिथिहोनोबा ओहम जोंहा माखासे खामानि दं बेफोर खामानिफोरखौ माने मावोब्ला हयथ' जागोन बिदि सानदों आरो जेराव जोङो गा हायै जाय बिथांमोनहा माने जोंनि जायगायावनो थानानै माने मोजां फिथा बानायो नङा होमबा बिथांमोनहा जोंनि मोनसे ओ मोजां जायगा नायनानै जेरै जे जायगायाव माने मानसिफ्रा बेरायनो फैयो बैफोरबायदि जायगायाव रेस्ट टुरेन्टफोर बा हटेलफोर खुलिनानै जों माने बिनि ओ जानायनि बाहायथिखौ जोंङो होनांगोन आरो जेरै जाहोनांगोन जानाय समाव जों माखासे बेनि बेनिफिट्सफोर जों फोरमायनानै होनांगोन जेराव मारै-मारै बानायो बेनिखौबो जों जाय बिथांमोनहा दावबायारि बिसोरखौबो जों माने ओ मा होनो मावहोनांगोन आरोोना जेराव जों नुयो मोना गिदिर गिदिर माखासे जायगाफोराव जुदि बेरायनो थाङोबा ओरैबायदि खालामो माने बे बुस्थुखौ माने आ आथिखालाव नै आं एक्जाम एगजामपोल होननानै बुंनो जोंहा ओ बिराट कलिनि दि मोनसे जुथा गोदान लन्स जादोंना ओइट ओइट नाइट
औ
नोंथाङा मोननो हादोंना बे माबाखौ
औ बिनि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव आंबो नुदोंमोन नोंथां
औ बेखौथ' नोंथाङा नुदों माने मा ब्रै मारै इनफ्लुयेन्स जादों बा माब्रै भाइरेल जादों दा बेहाय बेसोर ओरैबायदि फेसिलिटि खालामना होदों माने गावनि आथिं ज'खा सुनाय दानै आरो गाननायनानै नायनो थाखाय स सुबिदा होनाय बेजों लोगोसे मा मेटेल जों बानायदों माबोरै सुदों बेफोरबायदि माने स्टेप बाय स्टेप माने कमप्लिट जुथा जाजासिम माने गासै प्रसेसखौनो बिसोर एदभार्टाइस खालामगोन
बा देखायदों दा बेफोरबायदिनो जों माने एसे गोजौ लेभेलाव साननानै जोंनि जायगायावबो जाय जायगायाव ओ मोनसे टुरिजिजिम टुरिजिम मोजां जायगा बेरायनो गुबुन जाय हारिनि मानसिफ्रा बेरायनो फैयो दा बेफोर बायदि जायगा औ जों बेबायदि लाखिनांगोन आरोना जेराव जाहोनायजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा गोसो गोनां बा मिथिनो लुबैयो बिथांमोनहा जाहाथे ओ नायनानै बा मावफानानै बेफोरबायदि बुस्थुखौ सोलोंनो हायो दा बेखौ जोङो ओरैबायदि खालामबाय रोंबाय बेबो आरो जोंनिफ्रायनो माखासे ओ आं सानो कुकिं इन्स्टिटिउसनफ्राव जोङो बेखौ आयदा हिसाबै जों फरायहोनांगोन नङाब्ला जों हाजोबनाय नङा जेराव जोङो ओ जेरै हटेल मेनेजमेन्टफ्राव जों माबोरै हटेलखौ सालायनांगौ बेनि सोमोन्दै ओ फरायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंनि माखासे संनाय खावनायनि फोरोंथाइ होनायाव बेखौ जुदि आयदा हिसाबै इनक्लुड खालामोबा फरायहोयोब्ला बेनिफ्रायनो जोङो मोनसे मोजां थाखोनि ओ संगिरि बा बानायगिरि खम मोननो हायो दा बिथांमोनखौनो जोङो ओ जोंनि जायगायाव माखासे ओ गोरोंफ्राथ' थाखाबायानो बेनिफ्रायनो जोङो माखासे ब्रान्स लांनानै जेरै दिल्लीफ्राव बा माखासे बेरायग्रा जायगा ओरै लादाखफोर बायदि बैफोरबायदि टुरिजिम प्ले-प्लेसफोराव लांनानै जोङो जुदि बेनि जानायनि हटेलफोर खुलियोबा जथेस्थ' जोंनि बेफोरबायदि जाग्रायाबो जों मोजां प्लेटफर्माव जायगा मोनहैगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
थारैनो नोंथां औ दा बे नोंथाङा बुंनाय रावा दानि बुंदोंना नोंथां जे बबेबा टुरिजिम प्लेसफोराव बेखौ बानायहोयोब्ला बा टुरिजिम प्लेसफोराव जायफोर गुबुननिफ्राय बेरायनो फैयो गावसोरनोनो जुदि प्रसेसखौ खोन्थायोब्ला बोरै बानायो बेनि बेनिफिटसाआ माबायदि बे थारैनो बे नोंथांनि बुंनाय रावा गनायथाव मानोना जेब्लासिम जोङो कास्ट'मारनो बे मोनसे बाथ्राखौ फोथायहो हाया जे जों बेखौ बाहायोब्ला मा बेनिफिटस मोनो बिनि खहाया मा जेब्लासिम बेखौ जोङो बिथांमोननो फोथाय होनो हाया अब्लासिम मोनसे प्रडाक्टआ आं सानो जे साकसेसफुल जाया होननानै दा गुबुननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जुदि गोदान जिनिस नुनाय लोगो लोगो बेनि सायाव एट्राकटिभ जायो बिनि आइडियाखौ मोननो लुबैयो दा बिथांमोना जुदि प्रसेसखौ नुयोब्ला अ बेबायदि बिदि बानायो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जाग्रा जायखौबो जोङो बुङो फिथा फिथानिनो आरो गुबुन गुबुन बाहागो दंबावो दा बेनि सोमोन्दै बिथांमोना मिथियोब्ला मानोना गुबुननिफ्राय फैनाय टुरिजिमफोरनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जायगाखौ एक्सप्लर खालामनाय बिनि सोमोन्दै आइडिया बुथुमनाय स' बे दानि बुंनाय नोंथांनि रावा बे मोजां राव आरो ओ आं सानो जे बेबायदि खालामब्ला जोंनि बर'नि जि आदार फिथा बेयो थारैनो बुहुमनि गेजेरावनो सिनायथि मोनगोन
मानो होनोबा नै जोङो हमनानै ला माखासे सिंग्रानि बेलायाव जों एगजामपोल लाबाय मिस्तिनि बेलायाव एगजामपोल लाबाय आरो खसुरि बेफोर नेमखि दा जोंनि बर'फ्रा बेखौ बानायफेरानो जाया नोमोन जोंना जाग्राफ्रा सोरबा आलासि थाङोबा जेरै फिथा एन्थाब लारु नालेंखलनि सिथुमनाय बेफोरबायदिखौसो जानाय जायो बेफोरबायदिखौसो जाहोनाय जायो दा जोंनि मानसिफ्रा नाथाय आथिखालाव गोरलैयै बायनानै मोननाय बाजाराव बानायनाय बेसोरखौनो बानायनाय जायो दा बेनिखायनो ओ जोंनि ओनसोलाव बे बुसु सोरनियाबो जाग्राया सोलिसै आरोना बाहायजासै दा जोंबो बेबायदिनो मोजां जुदि जाग्रा आदार हिसाबै गुबुननो होयोबा गुबुनाबो हयथ' बेखौ बानायनानै ओ फालांगि राहायै मावनानै जुदि जायोब्ला गाहायै नायनो थाङोब्ला बिथांमोनाबो बुंनानै हो लानांगोन जे बियो उमुग जायगानि मोनसे जायगायाव बानायो बिसोर जायो बिदि बानायो होननानै सिनायथि होगोन आरो अब्ला जोंहा बे जोंनि होननानै मोनसे नाम थालांगोन आरो
थारैनोे
औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ औ उननि समाव सावरायफिनसै ने नोंथां बिदिब्ला
औ औ औ दे दे